हेल' औ नोंथाङा मा खालामबाय दं आदा?
आं बिदिनो बेरायलांगासिनो दं नोंथां।
नोंथाङा जुदि टाइम दङमोनब्ला आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव रायज्लायनो सानदोंमोन।
औ रायज्लाय
ज बे ओ दानो बिदि आरोना जोंनि दा जिउ खुंनायाव जे बिगियानारिफोरा माबायदि गोहोम खोख्लैदों जोंनि जिउ खोमनायखौ माबायदि बेबादि गोरलै खालामदों दा बेनि सायाव आं आं नोंथांजों सावरायनो सानदोंमोन।
औ
त बेनि सोमोन्दै आं सावरायनायनि सिगां आं नोंथांनियाव सोंनो सानो जोंनि जिउ खुंनायाव बिगियानफोरा माबायदि जोंनि जिउखौ खुंबोनायाव गोरलै खालामदो नोंथाङा एसे फोरमायना होलाय
बिगियाननि गोमोथाव दिहुननाय होनब्ला दानि मुगाया जादों बिगियाननि मुगा
औ
बे मुगायाव मानसिया बिगियाननि सोमोनांथाव गोहोमाव गोमोदों बा गोजोनदों गोहो मोनदों आरो सिमांखौ मोगथां खालामनो हादों बिगियाननि गोहोआवनो दुलाराय बुहुमानो फिसा दाबसे जायगा बादि जाना फैबाय
औ
बिगियाननि दिहुननायनि गोहोआवनो दाउफोर बादि अख्रां सायाव बिरनो हाबाय ना बादि दैनि सिङाव दावनो हाबाय दाउ आरो जायगाफोरखौ नआव जना बाथ्रा रायज्लायनायनि राहा जाबाय बेबादिनो बिगियाननि बाहायजार मुवाखौ दिहुन्नाया ओरैनो जाना फैयाखै बेफोरखौ दिहुननायनि गुदियाव दङ साफा स साफा साफा बैग्यानिक बा दिहुनगिरिफोर आरो बेफोर जादों दिहुननायनि हास्थायनाय आरो गोहो मोदोम होना नाजानाय बेबादिनो जौनै बोसोरनि आवगायाव मोसौ गारि मैदेर एबा गरायफोरनो जोंनि साबसिन गाखोग्रा जाग्रामोन
औ
बालाहामा आरो गुवार लैथोआव बारनो बाहायग्राया उथ आरो पालथरा होननाय गेदेर दिङामोन नाथाय दानि मुगायाव बोरि बा हा सायाव खारग्रा कल इन्जिन रेलगारि, मटर आरो दैयाव खारग्राफोरनि मादाव गेदेर खफ'नि नाव बा जाहाजफोरखौ जों नुनो मोन बाय
औ
दै जिंजों खारग्रा मोनसे मुवाबो दङ बेयो जादों साबमेेरिन। बिनि अनगायैबो अखरां साजों गोख्रोङै बिरग्रा दिङा बा एयार एयारप्लेन बेबादिनो गोबां जोंनि गेजेराव बिगियाननि गेजेरजों खारग्रा जन्थ्रफोरखौ जोङो ओ दहनना लानो हाबाय आरो। गोदोनि दिनावथ' ओ हान्था मेलानि थाखाय गाखोनाय थांग्रा मेसेनफोरनि गारि गैयामोन। मानसिफोरा गिबियाव जुनारनि बिखुङाव गाखोनानैसो गोजान जायगाफोराव थाङोमोन।
औ
बेनि उनाव जुनारजों बोजाग्रा गारि बानायदोंमोन। बेनि उनावसो दानि बादि साखाजों खारग्रा बा ओ दैजों खारग्रा बा बारजों खारग्रा बेफोरबादि जन्थ्रखौ जोङो बानायनो रोंबाय आरो। आथिखालाव हा दै आरो अख्रांजों खारग्रा गोबां रोखोमनि हान्थाम मेल ला खालामग्राबो जों नुनो मोनबाय। जोबोर गो ख्रैनिफ्राय जोबोद गोख्रैसिनाव जोङो खारनो हाग्राफोर जन्थ्रखौ नुनो मोनबाय।
औ।
जों थाबायनानै नङाब्ला साइकेलजों थांनो हायो बा गोलाव लामा हान्थिलांनांगौब्ला मटर साइकेल मटर आरो बासजों थांनो हायो। जों गंसे सहरनिफ्राय गुबुन सहराव थांनोब्ला बास आरो रेलगारिनि गेजेरजों थांनो हायो। माखासे मानसिफोरा मोनसे दैमा बा लैथो आरो लैथोमा बिखाजों बारनो थाखाय नाव जाहाजजों थांनो हायो। बेबादिनो माखासे मानसिफ्रा मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन मोनसे जायगायाव गोख्रै सहैनो थाखाय एर'प्लेनजों थांनो हायो। बेफोरबादि गोबां जोङो नुनो मोनबाय आरो।
औ
दा नोंथाङाबो एसे ओ बिगियाननि गोमोथाव दिहुनथाइनि सोमोन्दै एसे फोरमायनानै होदो।
औ नोंथां दा बिगियान बुङोब्ला जोंनि जिउ खुंनाय जि मोनसे थासारि दानि जुगाव बिगियाननि जुग आरो बिगियान जुगाव जों गासैयाबो गासैबो मानसियानो समनि आंखाल। थ जों समजों खारफानो गोनां जायो। दा समजों जों खारफानो गोनां जायोब्ला जोङो बिगियान जुगाव बिगियानजों दिहुनजानाय माखासे जन्त्रफोरखौ जों बाहायनो गोनां जायो। जेरै जों माइ मबा मोनसे जायगायाव हान्थिनो थाखाय बा थांनो थाखाय जों आथिंजों थाङोब्ला माखासे दिन नांगोन। अब्ला जों समजों जानांगौखौ सोस्लाबनो हानाय नङा। जों थांगनो हानाय नङा दा बेफोरबायदियाव जोङो गारि मथर हरनि गोनांथि जायो। थ बेफोरबायदि गारि मथरजों बाहायनानै। जों गावनि समखौ होसोनो हायो जेरै ओंखाम संनायाव। बाहायनाय गेस लानानै। जेरै जोंनि हान्थिनाय बाये। मबाइल बेफोरबायदिनो माखासे बिगियाननि दिहुनजानाय। जो ओ-जन्थ्रफोरा जोंनि जिउ खुंनायाव माखासे गोरलै। गोहोम खोख्लैदों। जों जिउखौ मोजाङै समखौ होसोलांनो हायो। आरो जों बुंनो थाङोब्ला गोदोनि बायदि। जे गोदो जों आबै आबौमोनखौ नुयोमोन जों माइ। बा मायबा मोनसे बुस्थु फाननो थाङोब्ला हाथायाव। जों फाफ्लियाव बाननानै लाङोमोन नङा होमबा दा माखासे। गोजान दस किलमिटार बा बिस किलमिटारावलासिम जोङो थाबाय नानै थाङोमोन। दा बेफोरबायदियाव जों समखौ होसोस्लाबनो हायामोन। गावनि खामानि मावनो गोनाङा थालाङोमोन। नाथाय दानि जुगाव जों गावबा गावनि नखर नखरनो। लामायाव ओंखारब्लानो हान्थिनो हानाय जों गारि मोनो। जों बहाबा थांनोबानो गारि मोनो थ बेफोरबायदि बिगियानजों दिहुनजानाय बेफोरबायदि गारिफोरा जोंनि थांलाय फैलायाव। बिराद मोजां मोनसे गोरलै खालामना होदों आरोना। दा गोदोनि दिनाव जों नुयोमोन माइजों जे जा माइरं बे सौनो थाखाय जों दिंखि बाहायोमोन आथिंजों सौना जायोमोन बेफोरबायदि सौनायाव जोंनो माखासे दिन नांगौमोन। एसे माइ सौनो थाखाय आरो बिराद खस्थ होदो। जों सौनानै जाबोयोमोन नाथाय दानि जुगाव। बिगियानजों दिहुनजानाय जे मेसिन ओंखारबाय माइ सौग्रा। थ बेयाव जोङो माखासे माइखौ जोङो सानसेयावनो सौना लानानै। आरामै जों जालांबाय थानो हायो न होमबा।
फोर बेफोरबायदिनो जोंनो माखासे बेफोरबायदि होदों जेरै जोङो दा गुबुन दाबसेनियाव थाहैनाय मानसिजों नआव थानाय मानसिजों जों रायलायनो थाखाय। माखासे दिन नेनो गोनां जायोमोन नआव फैबा रायलायनो मोनोमोन मालाबा लाइजामनि गेजेरजों जों रायलायनो गोनां जायोमोन नाथाय जों दानि जुगाव। जे मबाइलनि जोहै जोङो नांगौब्लानो। फन खालामनानै रायलायहरनो हायो‌ खबर सोंनो हायो मा खालामदों मा खालामाखै मा उसुबिदा मा उसुबिदा नङै ओ बेफोरखो। जों सोंनानै गावनि गोसो बा नखरा गोजोनै थानो हायो। न होमबा। दा बेफोरबायदिनो जोङो बहाबा थांनो गोनां जायोब्ला। गोजान जायगायाव थ' बेहाय थांनो थाखाय जों माखासे दिन लायालासेनो जोंनो दा फ्लाइट होबाय एर'प्लेन होबाय स' बेफोरजों जों थांनानै सानसेनि बिथोरावनो थांनानै फैफिननो हानायबो जोंहा सुबिदा दङ
औ
दा बेफोरबायदिनो बिगियाना दिहुनजानाय माखासे जे जन्थ्रफोरा जों सानफ्रोमबोनि जिउ खुंनायाव सा गासैबो टाइमावनो जोंखौ हेफाजाब होयो होनना आं सानो।
औ
दा बेफोरबायदि जुगाव बिगियान नङाब्ला जों थांनानै थानाया माखासे जेंना सोमजिगोन नङा होमबा नोंथां? दा नोंथांजों आं रायज्लायनानै बिराद गोजोननाय मोनबाय बिगियाननि सोमोन्दै थ बेनिखायनो आं दा जोंनि रायज्लायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नो होननानै आं सानबाय नोंथाङा मा सानो?
औ दे बिदिब्ला
औ दे